हेल' हेल' नोंथां औ खोनाबायना नोंथां खोनादोंना औ खोनाबाय। आं खोनाबाय। औ औ दायो जों मानि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदों जों दायो माने जोंनि बर' फ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव मा-मा फोरबोखौ फालियो आरो बेफोरखौ माब्रै फालियो जों बिनि सायाव सावरायसै नङा होनबा नोंथां औ औ औ औ जागोन ओ नोंथाङा एसे जागायजेननो हागोन नामा नोंथां
अ अ जानो हागोन नोंथां ओ फोरबो होनना बुङोब्लाथ' जोंनियावहाय बर'फ्रा
बर'फोरा बैसाग औ आरो मागो दमासि बिनिफ्राय काति गासा बे मोनथाम फोरबोखौ जोंनि औ बर'फोरखौहाय फालिनाय नुनो मोनो आरोखि औ नं नंगौ नंगौ नंगौ दा बैसागनि बैसाखौनाखि बैसागु होनना बुङो
बैसागुनि
बैसागुनि फंनैसो बिदिन्थि होनोसै आं नोंथां औ जागोन जागोन दा बैसागुनि समावहाय जोंहा जायखौ नाय खि एप्रिलनि इंराजि खावसे मायथाइयाव औ जोंहा फालि
नायनाखि बैसागनि से
नि से थारिख औ औ नंगौ नंगौ बे बैसागनि से थारिखआव जोंहा औ औ औ गिबियावहाय
बैसागि सान बे सानावहाय जोंहा ओम गोखा-गोखै जानायखौ नुनो मोनो हाग्रायाव लायनानै बिदिनो रायदों, खात्रि इ बायदि-बायदि हाग्रानि गोखो गोखा-गोखै ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंनि आबै-आबौ आजौ जै आजौ बिसोरो न'-न' हाबनानै जोंहा जौ, सेरेब लोंनायखौ खौ नुनो मोनो बेनिफ्राय गिबियावहाय गिबि सानखालि जोंहा गेदेरा गेदेरा उन्दैनो सम सनमान होनाय उन्दैया गेदेरखौ सनमान लानाय बे बायदि बायदि ओ बायदि बायदि हाबाखौ जों नुनो मोनो आरोखि दा नोंथांमोननाव बैसागआ माबायदि सलियो
औ नंगौ ओ नोंथाङा थारखौ बुंलांदों ओ बैसागोन बा बैसाग सागो होनोबाथ' माने जों बर'फोरनि बा आसामनि थागोबि थागिबिफोरनि थाखाय माने मोनसे रं रंजा मा मोनसे फोरबो होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां औ जेब्ला बैसाग साग दानाव बा एप्रिल दानाव अ माने बै माने बिफां-लाइफांनि बिलाइफ्रा सोम खोर बा बिलाइआ गोरलै खिलिजेनो अब्लानिफ्राय माने गोबां माने बैसागो फोरबो फालिग्राफोरनि गोसोआव माने बैसागो बैसागो बायदि मोन खायो आरोखि नोंथां नङा होनबा औ औ ओ बैसाग होनोब्लाथ' माने सिगांनो माने जों बेखौ खौ बुंनांगोन मानि मोनसे फोरबो सिगां माने बेखौहाय मा ओ एप्रिल दाननि जिद' खालारनिफ्राय जागायजेनो होनजायो नोंथां बा बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय जागायजेनो औ बैसागोखौ दा जों मोननै बाहागोआव जों राननो हायो नोंथां सिगां मानि मोसौ बैसागो बेखौ जों लानो हायो ओमफ्राय बिनि ओमफ्राय मोनसेया मा मानसि बैसागो। मोसौ बैसागो होनोब्ला जों माखौ बुजियो सिगां माने मोसौखौ माने गोदो गोदायनि समाव मा बा दाबो माने मोसौखौ हांगार बा हालदै बेजोंहाय माने थाव गोथां एसे लगाय बायनानै मोसौनाव फुननाय जायोमोन आरोखि नोंथां। औ खोना औ बिनिफ्राय लाव फान्थाव गानहोनानै बा गानहोनानै माने फुख्रियावहाय बा आ बिदिनो बबेबा दैमा दैसाफ्राव मानि ओ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर हानजा हानजा होलायनाय मोनसे मेथाइ गैया होमबा नोंथां।
औ औ दं नोंथां।
खौनै माने थुखैनो लांनायखौ जों मोनथिदोंमोन बा नुदों आरोखि नोंथां। ओमफ्राय बिनिफ्राय मोसौखौ जों लानानै खानानानै दोनफैबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय अखानायै मा जाबावो मानसि बैसागो नङा होमबा नोंथां। औ बे मानसि बैसागोआव मानि माने मा खालामो मा होनो बेखौहाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव माने गोखा गोखैबो जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि मानसि बैसा नङा होमबा नोंथां। औ गोखा गोखै बिदिनो खांनानै एक्स' एकथा गोखा गोखै दं नङा होमबा नोंथां। औ बेखौ जों जेरै थारायनो दिंखियानो बिदि खिफैबोन्दोंनो गोबां रोखोमनि माने मैगं थाइगंफोरखौ खांनानै बेदरजों संनानै बा अमा बेदरजों संनानै माने न' खाथिनि मानसिफोरजोंबा गामिनि मानसिफोरजों राननानै जालायनायखौ जों नुदोंमोन आरोखि। जाहाथे होनो बियो माने बेमार आजारफोर खारनायनि आरोखि नोंथां। सानाय सुनायफ्रा माने खारै जाहैदों बिदिखौ जाबा। बिदि माने नियम मोनसे दंमोन आरो खि नोंथां। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो अखानायै मानि गामि गामि बर'नि दाम मा होनो दाम ग्रा आइजें लानानै जेरैहाय खाम, सिफुं, जथा, गंगोना, सेरजा, हारमुनियाम बायदि बायदि दामग्रा आगजुफोर लानानै मा नख'राव नख'र गिदिंनाय माने बेबादि नुयोमोन आरोखि नो-नोंथां। औ ओमफ्राय गोदोनि दिनाव मा जायोमोन ओ सप्ता खनसे सप्ता खननै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव मा मास मोनसे गाहामबो रंजानायखौ जों माने नुनो मोनदोंमोन आरोखि नोंथां। नाथाय दानिया मा खालामखो माने बैसागो समाव माने साननै सान्थाम बिदिल' जों रंजानायखौ नुनो मोनसै आरोखि। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बैसागुनि समाव गोबां हाबाफिरि लायो। जेरैहाय मा ओ ओन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ खुलुमनाय बा मान होनाय बेफोरबायदि हाबाफारि लायो आरोखि। ओमफ्राय बिनि अनगायैबो मा खालामबावो ओ गोबां रोखोमनि बादायलायनाय जेरै मोसानाय खननाय बादायलायनाय मेथाइ खननाय बादायलायनाय आरो बिनि अनगायै बा मा दाउला सौलायनाय बादायलायनाय, सियार सिख'लायनाय बादायलायनाय ओमफ्राय बिदिनो मा दाबखा बुख्रुबनाय हांसो मेगन खाथेनानै हांसो हमनाय बेफोरबायदि बादायलायनाय हाबाफारि जों लानायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो मा खालामबावो ओ जेरैहाय जोंना ओरैहाय मा दं बावखुंग्रि फेसस्टिभेल। बैसागुनि सिगां मानि बैसागुनि नामाव बे प्रग्रामखौबो जों जोंनि ओनसोलाव मानि मानि फालिनायखौ जों नुदों आरोखि नोंथां। जेराव गोबां रोखोमनि बादायलायनायजों लोगोसे हाजो गाखोनाय बादायलायनाय, खमलायनाय बादायलायनाय माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बे बादायलायनायाव बाहागो लानायखौ जों नुदों आरोखि नोंथ। ां आमफ्राय बिनिफ्राय बेयावहाय मा खालामबो मा मानि गोबां रोखोमनि मा होनो फेसन श' दिन्थिनाय ओमफ्राय बिदिनो मोसानाय बादायलायनाय, मेथाइ खननाय बादायलायनाय आरो बेजों लोगोसे मा खालामबाव बर'नि ओंख्रि नार्जि फोर नार्जि अमा, अनला बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिफोर संनाय बादायलायनायबो जों नुदों आरोखि। औ ओमफ्राय बेनिफ्राय मा दंबावो जोंहा मोनसे मागो फोरबो नङा होमबा नोंथां? औ। औ जेखौ जों माने मा जानुवारि दाननि नैथि सप्तायाव जों फालिनाय जायो नोंथां। औ मागो फोरबो होनोबाथ' बेखौ जों सारा आसामावनो फालिनायखौ जों नुनो मोनो मागो फोरबोखा खालि जों मा फुङावनो मा सारिथा बा थिनथा समावनो मा बेलागुर सावनाय होनो जों जायखौ नङा हबा नोंथां बिदिनो दुब्लि बारिनि ओफ्राय नाराफोर बुथुमनानै माइ जिगाबफोर बुथुमनानै माने माइ हुमबादि हम हम मान माने हुंनानै लायो आरोखि नोंथां ओमफ्राय बिनि खाथि खालाबो माने एसे माइ जिगाब नाराफोरखौ सारनानै बा ओमफ्राय बे माइहुंआवनो गोबां रोखोमनि मा होनो था माबा औवाफोरखौ जों दानस'नानै बा आं ओरैनो गथा गथायैनो दोननाय जायो आरोखि नोंथां। जेब्ला बेखौ सावो अब्ला माखासे मा- माखासे बमाफोर बायदि गोमनायनि थाखाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामबावो जेब्ला माने बिनि गल सोरगिदिं जिरायनानै गोजां बोथोर दिनबो नालाय नोंथां माने गोजां बोथोर दिनबो नालाय मानि बेयावनो सोरगिदिं जिरायनानै अर साय-सायलायनाय आरोखि गल जिरायनानै अरबो साय यो ओमफ्राय बेयावनो मा खालामो माने फिथा सिथाव सोराय जायखौनो माइब्रा गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाफोर माने‌ जों मानि आसामनि थागिबिफोरनि गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौ जानायखौ जों नु दों आरोखि नोंथां बा खोनानो मोनो आरोखि दा नोंथां नोंथांमोननि ओन सोलाव ओ बेफोरो बैसागो बा मागोफोरखौ माबोरै जागायजेनो बा मा मा निय मफोरजों जागायजेनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां? औ हागोन नोंथां औ दमासिखौ नोंथांमोननियाव जेरैहाय फालि यो जोंनियाव एसे आलादा रोखोमै फालियो। औ औ ओ बै जायनाखि बेलागुर सावनाय होनना बुंदों नोंथाङा औ औ।
बेलागुर सावनाया जोंनियावहाय गैया।
औ आदसा औ ओ बै सोरांनायावहाय जे जाय
ब्रै बाजि बा बाजिआव सिखारनानै जायनाखि माइनि जिगाबखौ जायनाखि फिथाइ थायग्रा
थायग्रा बायदि बायदि बिफांफोरावहाय औ गुदियावहाय खाना लायो औ‌ नंगौ नंगौ औ बेनिफ्राय जोंहा माइ
माइब्रा माइरंखौ जायनाखि सान दमासिनि मागोनि नैथि खेबनि सानसे सिगाङाव
सिगाङावहाय औ नंगौ बे माइब्रा माइरंखौ जोंहा सोमना लाग्रोयो औ नंगौ।
सोमना लानायनि उनावहाय जोंहा उवालाव देनोसै बा टेक्न'लजि जुगाव सोरबाया मिसिन जायखौनाखि‌ मि
जायखौ‌ नाखि मिक्सार मिसिन होनना बुंङो औ नंगौ ओ बै मिक्सार मेसिनजों अन खालामना लायो औ नंगौ दा अन खालामखांनायनि उनावहाय जों
फिथा लाव दुम बेनिफ्राय एन्थाव बेनिफ्राय लारु दाखुरा बायदि बाय दि संनानै
संनानै जानाय जायो औ दा थिख बेबायदि बे बैसाग मासाव जेरोखोम उन्दैआ गेदेरखौ सनमान लानाय गेदेरा उन्दैनो मान होनाय बै
खायदाया जोंनावहाय मागो दमासियावबो सोलियो न' न' हाबनानै सनमान लानाय बा लामा सामायाव देरसिनखौ लोगो मोनबा खुलुमनाय बै बै नेमा जोंनि मागो द मासियावबो सोलियो आरो जोंनाव मागो दमासिया फ्राय
फ्राय से मासआनो सोलियो आतसा औ नंगौ।
ओह नैथि खेबनि सिगांनिफ्रायनो जोंहा सलिखायियानोब ओह फि था जायखौनाखि फिथा लावदुम होनना बुङो आरो एनथाव बेफोरखौ सि सिगांनिफ्रायनो जोंहा सिद
सेथि खिबनिफ्रायनो जानाय जाखायो आदसा औ औ। फ्राय से मासखौ जोंनियावहाय फालिजोबोआनो आरोखि आदसा औ आदा। नोंथांमोननावहाय बे मागो दमासिखौ सानबेसे फालिनायजायो? औ जोंनि ओरैनि ओनसोलाव दाथ' मानि नोंथां मागो दमासिखौ जों इसिबां गोबाव जों फालिनायखो नुवा‌। मानि सानसे बा साननै बिदिल' जों फालिनायखौ नुनो मोनसै नोंथां। ओमफाय मा खालामबावबाय दानि मानसि जोंनि ओरैनि मानसिफ्रा मा ओ मागो दमासियाव मा पिगनिक जानाय दुब्लि बारि बा बबेबा मोनसे दैमा सेराव थांनानै जों लाउखार ओंखाम जानाय होनोना जायखौ जों बिदिसो जानाय नुनोमोनसै नोंथां। आरो गोदोनि दिनावथ मा फुङावनो माने थिनथासोआवनो माने बयनिबो नखराव माने उवालाव मा अन सौनायना जायखौ जों ओ बिदिनो मा सोमनानै दोनखानाय अनखौ जों खो बिराद माने सौनाय खोनायोमोन आरोखि नोंथां। ओरैबो दुम ओरैबो दुम माने फुंङावनो थिनथा सारिथायावनो जों बिदि ओ मानि मा अन सौनायनि साब सावोन खोनायोमोन नाथाय दा जों सोरनि नखराव जों मानि उवाल दं जों बेखौनो बुंनोहाला। खिन्थु बांसिनानो मानि दानि समाव जों उवाल फोरखौबो जों नुनोमोनला नालाय नोंथां। मिसिनजोंसो जोङो सौनायखौ नुजोबसै आरोखि बेबायदि नुयोमोन गोदोनि दिनाव आरोखि नोंथां। दा नोंथां होमबा जोंना समाबो जोबबाय औ औ औ जागोन जागोन थां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां गोजोनथों औ।